मा खालामदों
दं ओरैनो
उम ओ मोजाङानो खबरा नोंनालाय
आंनाबो ओंखाम जाबायना ओम ओंखाम जाथ'खै नों जाबाय आंबो जाथआखैनो बोथोरफोरालाय
अखा हागासिनो जोंनिथिं ओम ओमबा जों दिनै ओम ट्रे ट्रे ट्रेबेलनि बागैनो एसे सावरायन
अ दे ओम
आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंसै जोंहा ओम गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैबा जोंहा मा मुलाम्फा जायो बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा
मा होनदो
गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैबा जोंहा मा मुलाम्फा जायो बे बो एसे बुंनो हागोन नामा ओम अह माने
बिदि जायगायाव दावबायहैबाथाय मा होने बे जायगानि
बे जायगानि बागै माने जेरै माने बबा नुनायनिख्रुइ माने खोनानायनिख्रुइ बा मोनं ओ खोनानानै मोननायनिख्रुइ माने नुनायाव बांसिन मोजांसिन जायो आरोना औ बे जायगानि बागैबो मोजाङै माने मिन मिन्थिनानै फैयो होनबा आं जेनबा गुबुन गुबुन जायगायाव दा जोङो बेरायोब्ला बे जायगानि गाननाय जोमनाय थानाय ओ एसोरनि राव आरो आरो बै जाय गायाव मा हिस्थरि दं मा सिगाङाव मा जानानै थांनाय जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो नङा होनबा ओम ओम आरिमु आ आरोबाव जोङो बिदि जायगा बेरायोबा माने जाय खोथाखौ जोङो लेखानिफ्राय मोना जानो हागौ लेखानिफ्राय सोलोंनो हायाबो जानो हागौ बेखौ जोङो ओ गुबुन जायगायाव बेरायोब्ला आरो गाव औ बे गियानखौबो मोननो हायो। माने गोबां गियान सोलोंनो हायो। बेरायनायनि गेजेरजोंबो औ। आ आरोबाव जोंहा बयहाबो गावबा गाव खामानियाव मुखुब। जाना थायो। सोरबाबा फरायसा। सालिया फरायसुलिया फराय। फरायसालियाव थां सामबो सोरबा बिमा फायाबो। जब मावोबा जबफोरा खामानि मावैनो थांबाय। जानांगौबा। फोरोंगिरिफोरा। बो फोरोंनो फरायसालियाव थांबाय थानांगौ नङा होमबा। बयहाबो खामानि लसै गावबा गाव गावबागाव खामानियाव मुखुब जाना थाबाय थायो ओमफाय। जोंहा बिदि बेरायनो। बेरायनायानो जाया। बा ओ सासे मानसिया जेनेबा ओ दुखुआव थाबाय थायोब्ला। बा माबा मोनसे खोथा साननानै लाबाय थायोब्ला सानाबाथाय थायोब्ला बेफोरबादिबाथ'। मानसिया बोरैबा जालाङोना। बेबादि टाइमाव जोङो। जोङो। गुबुन जायगायाव बेरायहैयोब्लाथ' मोजां मोनगोन ना गोसोखौ। होमबानो बेरायहोयोब्लाथाय नोंनि दुखु फोराबो। दुखुफोराबो सान्ति जागोन औ बुंनो सानला ओमफाय आरोबाव जाहैबाय मोनसेया जोंहा मा ओ बेरायोब्ला जोबोद मा होनो। जि रंजानाय मोनो आरोना।
रंजानाय मोनो
औ जेब्ला लोगोफोरजों जयै थांगोन बा उम बिमा बिफा जोंनो थाङा मानो जे ओ जोंहा न बेरायोब्ला जोबोद खुसि मोनो आरोना आरो बियो उम जोङो बेखौ ओ दाथ' जोंहा उम ओ मबाइलफोरबो दङ नङा होमबा जों बेफोरखौ ओ दा था गावनो थाङोब्ला ओ फट'फोर लोगोफोरजोंबो बा जायगाखौबो जों साफायनानै लाबोनो हायो आरो आरो बेखौ नायनानै गोसोखां मोनबाय थानो हायो नङा होमबा? औ बेनि राव मोनो आरो बिदिबा लोगोफोरजों ज' बेरायनो नोंलाय अ बबे बबे जायगायाव ट्रेभेल खालामफेरखो बा आसाअनो औ
उम उम बिदिथ' बारा बेरायनाय जायो उम
ओ आङो मा होनो थुमजां होननाय मोनसे जायगायाव थांखांबाय ओमबाय अ-अरुणाचलाव आं बे-बेरायबाया ना आमफ्राय ओ होननायफोरबादि जायगायाव ओफ्राय थौ नों होननाय बायदि बेरायनाय थुमजां जायगायाव आङो हाजोआव गाखहैनायाव ओ नुनो उम मोनदोंदि माने बिसोरनि मानसि सियामा ओं उम फुंआवनो सिखारना बिदि हाजो हाजो थि माने प्लास्टिक बथल माबा माबि गोलैनाय थानायफोरखौ बोखांनानै माने माबायो साफ्फा खालामो बिसोरो औ, औ औ औ। माने आं बेखौ बे जायगायाव थांनानै मिथिनो मोनदों। आरोना एसे बां मोजाङै बिसोरो जायगाखौ साफा खालामना दोनो आरो ना औ। आरोबाव मोनसे गुबुन गुबुन बे जायगायाव बेरायनो थाखाय नाथाय बे मा जोंना सो थायाबो। जोबोर गोनांथि नङा होमबा औ सोलोंथाइ औ। मानो ना। जोंहा सोलोंथाइ गैयाबा बा बै बैसोरनि रावखौ मिन्थियाबा जोङो थांना बोरै थांगोन। नङा होमबा बोरै थांनानै बोरै रायलायहैगोन ओ। थ' जोंहा फार्स्टआव ओ मा होनगोन। सोलोंथाइया जोबोद गोनां ओ आरो औ ओमफायो ओ सोलोंथाइ लानानैसो जेनेबा नों दा सोरबा टिकेट दाननोबो रोङा जानो हागौ बा ओ ओ ट्रेन टिकेटखौ दाननो रोङाबा नों बोरै थांगोन, नङा होमबा? आरो सोरबा बा फ्लाइट टिकेट दाननो गुबुन हादोराव बेरायहैनोब्लाबो जेनेबा फ्लाइट टिकेट फोरबाबो दाननो रोङा बिदि मानसि थागोन ना। नङा होमबा? बेफोरबो मोनसे मोनसे सोलोंथाइ ला थाबासो जागोन नङा होमबा? थ' ओ इनि थाखायनो माने गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थाखाय जोंहा सोलोंथाइआबो गोनांथार आरोना। उम उम। उम आब' आरबाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनाय खोथा बुंदों आरोना आं मोनसे खोथा बुंनोसै। जेनेबा जोंहा मोन जे ओ गुबुन हादोराव जेनेबा जोङो बेरायहैयोब्ला आरोना जोंहा जोंहा मोनसे रुल दं न म मिथिखग ना मिथिया जाबाबो बु
उम
उम ओ जोहा बे रुलानो जाहैबाय जोङो गुबुन जायगायाव बेरायहैयोब्ला ओ बै जायगायाव थांनानै जोङो आसि थाइसिजों जेबो बुस्थुखौबा मानसिखौबा जेखौबो आरोना आसि थुनो मोननाय नङामोन थाइसे आसिजों आरो ना ओफ्राय औ नङाबा माने बै सिगांनि मानसिया सोंगोन सानगोन जि बिबा आंखौबा मानो आसिथुदों मा जादों बेहा आंखौ मानो सोंखारि दं बिदि सानगोन आरोना बेथ औ दा जोंहा मा होनगोन बिदि बेलेग हादराव थांनानै जेब्लायबो मान थुनो मोना आरोना ओमफाय ओ जेब्लायबो जोङो माबा मोनसे खिन्थिनोबा दिन्थिनोबा बा राय मा होनगोन हम माबा मोनसेखौ नोङो लानानै बाथ्रा बुंनो नागिरदोंबा जोंहा हदाइ मा होनगोन आसि मोनबाखौबो देखायनांगोन आरोना आखाइ मोन खायनो आाससि मोनबाबोनबो डाइरेक्ट इसारा खालामनांगोन आरोना बै ओ बै मानसि या गाज्रि मोनोनि बादि नोंनि सिगाङाव जाय थागोन जेनेबा। बियो गावखौ सोंखारि दों। बिदि सानैनि आरोना।
उम।
थ' जों माबा मा होनो जों रायलायनाय गुबुन गुबुन जायगायाव बेराय दावबायनायनि बागै राय्लायदोंमोन नालाय। जोंना दा जोङो मा होनो बुजिनो मोनबाय आरोना। गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैयोब्ला जोंहा ओ सोलोंथाइजों लोगोसे गियान जों लोगोसे जोंहा मा होनगोन बै बै जायगानि जोङो गुबुन गुबुन गियानखौ सोलोंनायजों लोगोसे जोंहा ओ ओ मा होनगोन रंजानाय आरो आरो दुखुखौ गावनो थाखाय
ममेन्ट मोनसे लानो थाखायबो औ गोबां दङ नङा होमबा।
उम नोंलाय माबा मा होनो जोंनि हादोरनि बा बेलेग हादोराव बेरायफेरबाय फेराखै?
औ आं मोनसे औ भुटान होननाय जायगायाव बेराय फेरबायमोन आरोना ओ नों लाय बेरायफेरगोना फेराखै? उम आंनाबो बेनो भुटानानो। औ। मोजांना बिसोरनि याबो मालाय साफ्फा औ।
आरो मा होनो जोंना ओ मा होनो बिसोरनि मानसिफोरा एकदम बैसो जानाय खामानि मावो जेनेबा खस्थ'यै मावनानै जेनेबा ओ फैसा खामायो आरो बिराद जायगाफोरखौ बिराद ओ साखोन सिखोनै लाखियो आरोना बिसनि मानसिफोरा उम
होनबा जों दा बिद बिदि थांनानैसो जों बिसोरनि बिदि खामानिफोरखौ मावहैदों नङा होनोमबा ओरोयैनोथ' बेफोरनि थाखायनो जोंना दावबायनाया जोबोद गोनांथि आरोना। दाव नङा होमबब्ला। उम नोंजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। ओ दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो जाथ' सिगोन नामा अ अ अ दे ओ दे।